औ आंनि बुंनायखौ खोनादोंना मोजाङैनो औ दा। बिदिब्ला नोंथां।
औ।
फिथाइ सामथाइ आरो आसार जानाय आरो बानायनायनि सायाव जोङो एसे सावरायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ दा नोंथाङा। आसार बुङोब्ला मा मिथिगौ माने मा
औ आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानो आसार होनोब्ला। नोङो जायखि जाया खाजा जाया मानो बि खाजाया। गोथाव नङाब्लाबो संख्रि फानलु नाङाबाबो। ओं। मोन। ए जिरादा बेजों थाफायोब्ला माने खाजाया। गोथाव' नङाबाबो। हारसिंनो गोथाव जालाङोनो। दा आं बेनो जाबाय आसार
औ औ दा ओ औ
ओ गोबाङावनो आस सार बानायनायखौ नुनो मोनो नों आरो आसारा बायदि रोखोमनि फिथाइनिफ्राय मोननाय जायो आसारखौ ओ दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा मा मा मोनथिगौ मारै बानायनाय जायो
ओ आं आंनि बुंनो आंनि बुंनो आंनि बुंनायाव आंनो आं बुंनो थाङोबा आङो ओ थाइजौ आसार जल फाय आसार ओमफ्राय औवा मेवाइ जों बानायनाय आसार
औ
आरो ओ आरो आम-आमलाय आसार आमलाय होनोमोनना बेखौ आमलाय?
औ औ औ आमलाय होनो।
ओ गाजरजों बानायनाय आसार।
औ
आरो फिथाइ सामथाइजों मिक्स खालामनाय आसार बेफोरबायसा मोनजाबाय आरो।
औ औ
दा आङो बेफोर बेफोरनिफ्राय आङो ओ थाइजौ आसारखौ मार बानायो बेखौ आं खोन्थासै।
औ ओ नोंथाङा एसे गोसा बुंनो हागोन ना?
औ जागोन दे आं गोसा बुंगोन र'। खोनादोंबा दा औ आं ओ थाइजौ आसारखौ मारोरै बानायो बेखौ खोन्थानोसै आरो नोंथांनो।
औ जागोन नोंथां
औ फासटआवनो जोङो थाइजौ गोथांखौ हाननानै लाग्रोबाय बिफांनिफ्राय।
औ
हयथ'बा बायनानै लायबाय बबेनिफ्रायबा।
औ औ
बेखौ जोङो मोजाङैनो सुना लाबो आरो दैजों। स्र' खालामना लाबाय दैजों मोजाङै सुना लाबाय बेनि उनाव बे थाइजौखौ जोङो फिसा फिसा थुख्रायाव हाना लायो आरो।
औ
औ बे फिसा फिसा थुख्रा हाहांनाय थाइजौखौ जोङो सुंख्रि आरो हालदि बेफोरबायसा गलायनानै मिक्स खालामो आरो।
औ औ
बेखौ मिक्स खालामबाय खालामनानै जोङो बेखौ सान्दुं आव सानसे हयथ'बा साननै बेफोरबायसा फोरानना दोनो आरो।
औ
औ बेखौ ओमफ्राय बेयो जेब्ला एसे रानस्राव रान-रानगोन अब्ला जोङो बेखौ थेमा एबा थेम ओ बे ओ ग्लासनि थेमा हयथ'बा प्लास्टिकनि थेमा बेफोराव सोयो सोनानै जोङो जानाय थाव बे जानाय थावखौ जोङो लुना होयो। लुना होनानै औ बेयाव ओ बे फालौ फालौ गोरानि पाउदार बेखौ ओ सारफावनाय जायो आरो।
औ औ
आरो ओ बे ओ जानाय थावनि बे माबा गुन्दा गुन्दै थाया होमबा बेखौ मा होनोमोन? नाथाय आं नामखौ बावगरबाय बे जानाय थावनि जानाय थाव बानाय बादि गुन्द्रायाव ओंखारा बेखौ मा होनोमोन?
ओ खिलाय होनोमोन जों खिलाय।
औ बेखौबो एसे माने सारना होजायो आरो मोदोमनायनि आरो बेखौ जोङो सानब्रै बेखौ जोङो खप्तासेसो सानब्रै सानबा बेफोर नङा सप सान सानबा एबा सप्तासेसो जोङो सान्दुंङाव दोनो आरो बेखौ
औ औ
खौ दोननायनि उनाव बे जोबोद गोथाव थाइजौ आसार जाबाय आरो
औ ओ आंबो इसेबां मोनथियाब्लाबो मोननैसो मोनथिगौ आरोना दा
खोन्थालाय आंनो
औ बेनि बेलायाव आङो बैग्रि आसार माबायदि बनायो बेखौ माने जोंनि सरासनस्रा ओनसोलाव माने मिन माने सरासनस्रायै मिनथिगौ आरो एसेबां मोजाङै मोथियाब्लाबो दा आ नोंथाङा मोनथिनो लुबैदोंब्ला आं खोन्थानो हागोन
आं आं मिथिनो लुगैदों नोंथां नोंथाङा आंनो मोजाङैनो फोरमायना होदो दे
औ दा गिबियावनो जोङो ओ जा बैग्रि दं ओ बि बैग्रिखौ जोङो सिरिनाय नङाब्ला दंफांनिफ्राय हानना लाबोनाबो ओ माने एसे सान्दुंआव फोरानो आरो बे माने रां ख्रप बा गासे आ रानख्रबनानै बिनि उनाव जा मेजेम दोङो ओ बिफोर रानख्रबजोबखांनायनि उनाव
औ
ओ बिखौ माने एसे दैजोंबो सुनो हायो नङाबा सानदुङआव होनायनि सिगां जोङो दैजों सुनानै फोराननो हायो सान्दुङआव
औ औ
ओ बिनि उनाव ओ बे रानख्रबनायखौ ओ इसे इसे जेनेबा ओ हाजिरनानै एबा ओ फिसा फिसा ओ गुदुं खालामना होनांगो आरो बियाव ओ मानो होनोब्ला ओ जोङो बि बैग्रिखौ ओ आसार खालामनो थाखाय थेमायावसोनाय जायो
औ
ओ तेमायाव सोयोब्ला ओ बिनि उनाव हाय जोङो बिनि थावनाय खौ बांहोनो थाखाय सिनि एबा गुर मेथाइ बायदिसि सिनाखौ होनाय जायो ओ दा सिनि आरो गुर मेथाइ होनाया बि बिग बैग्रियाव माने गोरलैयैनो हाबनो नागिमंज्ञमंरा--ओ बिनिखायनो जोङो एसे फिसा गुदुं एबा हानानै होनांगौ जायो आरो ना
औ
ओ दा बा बिखौ तेमायाव सोनानै गुरु एबा सिनि होनायनि उनाव ओ बेखौ माने जोङो थेमायावनो सोनानै दोननाय जायो ओ बिनि उनाव गो बावनि उन नाव जेबोला बैग्रिनि सिङाव गुर मेथाइ एबा सिनिनि रोसिया मोजाङै हाबो । ओ अब्लाना माने बियो बैग्रि आसार महरै ओ महर लायो आरो माने बे आसारा जोबोर गो थाव जायो आरो । बेखौ ओंखामजों जायाबाबो सरासनस्रायै जानो जोबोर मोजां जायो ।
औ औ जोबोद गोथाव जायो आरोना बे माबाया बोग्रिया । आंबो जानो मोनफेरबाय नालाय बे बानायनायखौसो मि थिया मोन आरो बारा ।
औ
उम दा ओ औ नोंथाङा माबा ओ औवा मेवाइनि आसारखौथ' जाफेरबाय जानो हागौ?
औ जाबाय नोंथां जाबाय ।
नोंथाङा ओ मिथिगौ नामा बेखौ माब्रै बानायो आरो ओ मिथियाबाथाय आं एसे मिथिगौमोन आरो खोन्थानो हागौमोन दा नों थाङा मिथियोबा आंनो खोन्था दे ।
आं माने एसेबां मिथिया आं जि मिथिगौ खोन्थानोसै नोंथांनो । ओ उनाव मायबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथाङा खोनथाना होदो ।
औ जागोन दे नोंथाङा जागोन दे ।
ओ आंनि मोनथिनायाव गिबियावथ' जों आङो जेराव औवा मेवाइ दोङो बेयाव थांनानै बेखौ दानना लाबोनाय जाबाय । ओ दा औवा
औ औ फोरा खोनादोंना नोंथां औ औ दे दे बुं बुंलाय नोंथां
औवा मेवाय दाननानै लाबोबाय बेखौ सानि बिगुरफोरखौ फुनानै ओ सिङाव जा मो मोजां मोदोम दङ'।
औ औ
बेखौ माने सिखाजों फिसा फिसा दाब्ला दाब्ला थुख्रा खामनानै। आ सान्दुंङाव फोरायनाय जायो आरो ना
औ ओ सान्दुंङाव फोराननायनि सिगां जोङो बेखौ दै गुदुङाव रुयोमोन नामाथाय नोंथां
औ माने नोंथाङा आं एसेबां मिथिया। ओ रुनाय जायोमोन औ औ नंगौ।
माने आंबो एसे गोसोखांदों आरो
औ औ दा नोंथां बुंनाय मथे। ओ रुबाय रुनानै सान्दुंङाव होबाय ओ बिनि उनाव बेखौ एसे राननो होयोमोन ना नोंथां औ रान थांनायनि उनाव जेनेबा जोङो बेबायदिनो थेमा ओ बायदियाव सोनानै दोननाय जायो दा सोनायनि सिगां औ बायदिसिना औ संख्राइ बानलु बायदिसिना होनाय जायो आरो ओ आलदा गुबुन बेसाद फोरबो होनाय जायो नामा आं इसेबां मिनथिया।
औ ओरैनोथ' जोंनियाव बांसिनानो बानलु। ओमफ्राय बेफोर बानलु सं संख्रि आरो थाव होनानै बानायनाय जायो आरो गुबुन मस्ला खौ एसेबां बाहायनाय जाया आरो
औ औ
बेखिनिया नेचारेल जायो आरो
औ दा जोंहा बिदिनो औवा मेवाइ आरो बिस दा बानलु संख्रि थाव होदों बे माने उनाव लाख सैयैनो गलाय मोनदेर जानानै माने बिनि थावनाया जोबोद मोजां जालां आरोना
औ औ जानो जोबोद माने मोजां जाहैयो आरोना
औ औ बिनि उनाव आसार महरै जोबोर गोथावै सोमजियो आरो
नोंथाङा थिग बाथ्राखौनो बुंदों
औ औ आं इसेबां मोनथियाब्लाबो ओरैनो सरासनस्रायै मिथिगौ आरो माने गामि ओनसोलाव थानाय नालाय नुबाय थायो
औ औ नोंथांनि बुंनाया थिगानो जा जोबदों नोंथाङा दि एसेबां रोंदों दा बिदिब्ला औ
मोनसेसो ओरैनो सुंद'यै खोन्थाबावनो हागोन नामा नोंथाङा
सुंद'यै आं दा खोन्थाथ'ला नामा नोंथां आं नोंथांखौ उनाव लोगो मोनोब्ला आरोबाव बेनिफ्राय्रायबो साबसिन साबसिन खोन्थागोन होननानै आङो आसा खालामो आरो
औ जागोन दे नोंथाङा जागोन
जोंना समबो जाबाय बेनिखायनो आं नोंथांखौ बिदाय होनो सानबाय आरो
औ जागोन दे नोंथां दे
दे बिदिबा बिदिब्लाना नोंथां दोनथ'बाय